अ खोनादोंना नों थाङा औ औ नोंथाङा गोजोन मोना बिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। औ नोंथां आं दा ओरैनो जिरायना दं नों थां नोंथाङाबो मा खालामबाय दं?
रायनानै दङ।
अ आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना बेनोदि जोङो ओ बर'नि एबा जोंनि जानाय लोंनायनि बागै एसे नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथां ओ दा जों बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्ला जों बर'नि ओंख्रिफोरा मा मा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ बर'नि जानाय होन जा नाय लोंनाय होनना बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि दङो। औ दा आं जायखौ मिथिगौ बेफोरखौ एसे फोरमायगोन आरो।
औ नोंथां।
जेरै जों बर'नि गुबै बर'नि गुबै जानायाय ओंख्रि होनना बुंब्लाथ जोङो अन ला
औ नंगौ
औ साम' सबायजों साम' अनला जों दाउ बेफोरखौ मिथियो आरो औ बेनि अनगायैबो गोबां रो खोमनि दङो
औ जेरै ओम नारजिजों अमा नाफाम
बिजों अमा औ नाफाम बेफोर
ओंख्रि होनबाथ' जोङो खारैखौनो बसिन मिथि
औ खारैखौ बांसिन मिथिनाय जायो मानो होनोब्ला गोदो गोदाय गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौ बुमनिफ्रायनो सोलिबोनाय खारै ओंख्रि जानानैनो देरबोनाय आरो
औ नंगौ थारैनो ओ नोंथाङा दा खारैखौ मा बायसा बानायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
खारैखौ औ खारैखौ खारैखौ थालिर बिफां थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरो खायसे खायसेया माने मोदोम फुल बा मैदोमफुलनिफ्रायबो बानायनाय जायो आरो औ दा जोंनियाव जोंनि न'खरफोराव बांसिनानो माने थालिर बिफांखौ गिबियावनो दानग्रोनानै बेखौ एसे फिसा फिसा जिरनानै सान्दुंआव फोरानग्रोनाय जायो बेनि उनाव साननै सानथाम बा सप थासैसो थानानै जुदि रानबो रानोब्लाथाय माने बेखौ सावनानै
औ सावनानै सरनाय जायो आरो औ औ नंगौ बिदि नोंथा ओ ओरैनो मा ओंख्रिखौ जानानै नोंथाङा मोजां मोनो नोंथां
औ आं अनलाजों दाउ
औ नंगौ न' औ नंगौ अनलाजों दाउआथ' बयनिबो ओ जेन'बा मोजां मोननाय ओंख्रि
औ अब्ला नोंथां नों थाङा अनलानि अनलाजों दाउजों संफेरबायना संफेराखै
औ नोंथां संफेरबाय औ
नामा माबायदि संनाय जायो
औ नोंथां ओ जोङो अनला संनो थाखाय जोंनो अन गुन्दै नां गौ जायखौ जों माइरंनि फ्राय मोनो ओ बे माइरं खौ जोङो सोमनानै लाग्रोनानै जोङो सुखांनानै एसे फोरान दबनानै दोननांगौ। आरो ओ बे अन गुन्दैखौ जोङो गोदो गोदायथ' बिदिनो उलारफोरावसो देनाय जायोमोन दा आरो मिसिंनि ओन दा आथिखालाव आरो मिसिंनि ओ बा दिनालाय मिसि दिनावबो खायफा खायफा देनाय जायो आरो थबसियावबो देनाय जायो आरो बांसिन।
औ नंगौ।
औ अन गुन्दैखौ देग्रोना लानानै जोङो ओ दाउजों सङोबाथाय दाउ बेदरखौ एवफ्रामग्रोना लानानै बिदिनो ओ सामब्राम गुफुर सामब्राम गो दौ होनांगौ आरो गोदौ बाथाय बे अनला अन गुन्दैखौ जोङो बेयाव फ्रि फ्रि फ्रि होना होनांगौ आरो।
औ औ नोंथाङा जानानै मोजां मोनो ना मोना अनलाजों दाउ ओंख्रिखौ?
औ नोंथां ओ आंथ' अनलाजों दाउजों जोबोद गोथाव मोनो आरो।
औ आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनबावो?
औ नोंथां आंथ' बिदिनो सबायजों दाउ सबायाजों साम' नारजि अमा बिदिनो दालि फोराथ' थाखाबाय। जों औ बेफोर बेफोरखौ जानानै आं जोबोद मोजां मोनो आरो।
ओम अब्ला दा ओंख्रि होननाय लोग लोगो लोगो आं नोंथांनियाव फंसे बाथ्रा सोंबावगोन औ। थ दे बेफोर अनलाजों दाउ बा सबायजों साम' नि अनगायैबो जों मैगं गो थांफोर जानाय जायोना नोंथां? नोंथाङा मोननै मोनथामसो मैगं गोथ थांफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जेरै जोंनिया ओ लाइ लाफा आरो बिदिनो कुथ्रा मानिमुनि थुन थुनि आरो बेफोर बादि बायदि बायदि- दि मैगं गोथां दोङो सजना बिलाइ जायखौ जों खारैबो जानाय जायो
औ सजना बिलाइबो जाजायो आरो बिबाराबो जाजायो आरो एवनानै औ औ फिथाइयाबो जाजायो ओ ओम आरो बेफोर मैगं गोथां मैगं थाइगंआ जोंनि देहानि थाखाय मोजां नं गौ ना नङा?
औ नोंथां जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां मैगं गोथाङा
औ
आरो जों दानि ओनसोलाव जोङो बाजारनिफ्राय मैगं बायनाया जोबोद ओ मलुलै रासायनारि मुलि होनाय औ जों ओ ओरैनोबा जो जोङो नआवनो आबाद मावनानै मैगं थाइगंफोरखौ संनानै जाबासो उम नि देहायाबो मोजाङै थायो आरो
औ
नोंथांमोननिथिं बिदि औ दे बुंग्रो नोंथां
माने जोङो औ खोनादोंं माने जोङो जेनबा नखरफोरनि नखरफोराव गायनाय बा फोनाय मैगंफोरखौ जायोब्ला एसे एसे मोजांसिन जायो आरो ना
औ थारैनो नंगौ नोंथां
बाजार बा हााइफोरनिफ्राय लाबोनायफोरा माने जों एसे मुलि होनाय बा एसे लड लड थानायानायफोरखो मोनबोनाय जायो आरो बेनि थाखाय जों नांगौ बायदि बि माने नांगौ बायदि भिटामिन गोनां बा औ माने साबजाथाव मोना आरो जानानै औ दा नोंथांमोननि जा ओरैनो दाथ जोंनिया बोथोराथ जेनबा बोथोर लाला बोथोरसो गाय नालाय मे गंफोरखौ औ ओ दा दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननि जा मा मा मैगं गायनाय जायो
औ नोंथां जोंनिथिंथ' दा बिदिनो अ दैलां बोथोरनि जोगोनार जिंखा लेस्रा आरो बेफोरबायदि बायदि बायदि मैगंफोरखौ जों गायनाय जायो आरो भिन्दि आरो बाग दा दैलां बो थोरनि बानलु
औ औ बेफोरखौ माने न'खरनि सोलिनो थाखाय गायनाय जायोना बाजार फोराव एसे रांखान्थिनि थाखाय गायनाय थेब
औ नोंथां बे थ' जोंनि न'खरनि थाखायबो गायनाय जायो आरो एसे एनै रांखान्थिनि थाखायबो गायनाय जायो जायखौ जों ओ अ फालांगि खालामनानै न'आवबो एसे एनै खरसाखौ जों बाहायनो हायो आरो नों
औ
औ नों थांमोननिथिंबो जानो हागौ बिदिनो आबाद मावो आबाद मावनानै न'खराव जानैसो
औ नंगौ दा जोंनि जा माने दा गोजां बोथ रावथ जिंखा लेस्रा बेबायदिनो पटल औ बेफोर गायनाय जायो आरो औ औ पटलखौ जानानै मोजां मोनो आङो पटल पतलखौ माने फ्राय खालामनानै जानाय जायो बांसिन साबजाथाव मोनो आरो गोबां मानसिफोरानो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि जायो माने बानायनानै
औ औ नंगौ ओ दाथ' औ ओ दाथ' दैज्लां बोथोर थोर नङा होनबा अओ दाथ' थास' बिबार थास' आइथेंं बेफोरो ओंखारबाय ओ थास'नि ओमफ्राय मा माखौ जानाय जायो एसे बुंनो हागोन ना नोंथांङा।
औ थास'निफ्रायथ' गासिखौबो जा जायो होनना बुंब्लाबो माने गोरोन्थि गैया आरो। जेनेबा थास' बिलाइ जायखौ जों बिलाइ गोरलैखौ बिथ'राइ होनना बुंनाय जायो थास' बिथ'राइ बेखौबो जानाय जायो आरो लोगोसे थास'नि बेदरखौबो जायो आरो थास'नि आथिं बा बेफोरखौबो जायो आरो लोगोसे थास' बिबार
बिबार औ नंगौ थास' बिबारखौ नोंथाङा मा माजों जायो।
फोरखौ ओरैनो जेनेबा औ। अमा बेदर जायो। सोरबा ना ना फोरजोंबो जायो आरो।
औ नंगौ थारैनो ओ
जेनेबा जों अमा बेदरजों जानानै बा नाजों जानानै बेसोर मोननैनि गेजेराव बेलेग बेलेग जायो आरो। टेस्टआ औ अमा बेदरजों जानाया एसे आलादा जागोन बा नाजों जानाया एसे आलादा जागोन आरो।
औ जों बांसिनानो थास' बिबारखौ अमाजों जानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो न
औ। अब्ला नोंथाङा थास'नि मा माखौ जायो?
औ नोंथां आंथ' थास'नि गासैखौबो जानायानो जायो। बिदिनो थास' बि थ'रि थास'नि थाराखौबो जोङो जानाय जायो।
औ।
ओ बिदिनो आथिं, बेदर, थास' बिथरि, बिबार गासिखौबो जों जानायानो जायो दे।
औ।
औ। ओ नोंथां नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो आबाद मावनानै न'आवनो मैगं थाइगंफोरखौ जायोना?
औ माने। जेन' जोंनि जा माने
औ।
बेफार फालांगिफ्रा फालांगि खालामनायनि अनगायैबो माने नखर' सोलिनो थाखायनो एसेबाबो गायनानै दोननाय जायो आरो। आरो मैगं थाइगंफोरखौ औ जायनि जाहोनाव जों माने नांगौ बायदि
औ।
जानांगौ बायदिबा बेफोरबायदि फिथाइ फो जायो आरो। मैगं थाइगंनो जा फिथाइ सामथाययानो जा बेफोरखौ जों मोनजायो औ।
बिदिनो ओ जोङो दैलां बोथोराव बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै जों जायो आरो नोंगना नोंथां दैलां बोथोरावल नङा जों मेसे मेसें बोथोरावबो बिदिनो गोबां मैगं थाइगं गायनानै जों जायो आरो खायफा खायफा ओ गायैफोरा बिदिनो बाजारनिफ्राय लाबोनानै जानाय जायो
औ।
दा नोंथा ओ नोंथाङा मा मा नोंथाङा मा मा मैगं गोथांखौ जायो नोथां।
औ आं मेगं गोथां होननानै बुङोब्ला लाइ लाफा बेफोरखौनो बांसिन जानाय जायो आरो औ बेजों लोगोसे जेरै जों आलु आलुखौथ जानायानो जायो बांसिनानो औ औ आलु खौ माने
औ औ औ थारैनो नंगौ आलुआ जाय जोंबो गोरोब होननानै जाजायो आरो गासिबो मेगं मेगंजोंनो
ओ।
नोंथां ओ नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो ओ बायदि बायदि रोखोमनि मैगं गायो जानांगौ!
औ गोबां गोबां रोखोमनि मेगं गायो जेरै जिंखा लेस्रा आरो भिन्दि बेखौथ गायनायानो जाखायो
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय। औ आसा खालामो नोंथांजों आरोबाव फिन रायलायफिननो मोनगोन होननानै।
औ।
दे बिदि बिदिब्ला बेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां औ दे गोजोनथों।